खोनादोंना? ओं खोनादों।
खोनादों दे।
औ ओ एबार दायो मा रायलायनो जों?
आं खोनादों ओं खोनादों खोना खोनाबायदा?
औ खोनादोंआनो आं
उम
गायगोन होनबा जोङो ओ खोनादों दा?
ओं खोनागासिनो दे ओं
ए मानसियाहाय उजिजेननायनिफ्राय माबायदि जिउ खुंबोदोंमोन दिनैनि थासारिसिम माबायदि सफैखो बेखौनो एसे गोसोखांलानै रायलाय लायनसै ने
ओं बिदिनो गोदोहाय माबा माबि थायोमोन होनलाय इयाव? ओ! औ गोदो आबै आबौमोना बुहुत खस्थ' थायोमोन ओनदो नामा माने गाननाय जोमनायनिफ्राय
औ
गाननाय जोमनाय जानाय आदार आदारनिफाय ओं इसिबो गोदोनि गोदोनि आबै आबौफ्रा होन खोनानाय बादिबाथ' बारा इफोरबायदि मावनो दांनो रोङामोन ना
गाननाय जोमनायफोरबो गैयामोन जानाय लोंनायफ्राबो खस्थ' जायोमोन।
औ माने गस्लााबो मोनगानामोन होनदों नामा?
औ मोनगानामोन नोथ' आरो जोहाथ' नुबो आसैबो नालाय। दा आबै आबौ बौ मोननि खिथानाय आरो लेखायाव फरायनो मोननाय जोंसो मिथियो ने
उम मिथिबायथ' आरो आरो अरबो गैयामोन बेफोरबायदि माने अर मिथियाबा नुनि अन्थाइजों अन्थाइ देनानै अर बानायबोनाय
औ
बुंनो थाङोबा माने बुहुत जेबो रोंथारै जेबो गैथारैमोन आरो बिसोरो।
औ औ दा बिदिनो एसे एसे ओं दा बिदिनो एसे एसे सोलोंलांबाय आरो ने
ओं रोंनायनि अन दिनाबो बांलांबायनाओ खायनो रोंलां माबा जोब्बाय आरो सोलायबोजोब्बाय
अ‌ आरो सिगांथार समफोरावथ' बिसोरो औ बुंलाय
दे नों बुंगोरदो।
औ माबा ओ सिगां समथारावथ' बिसनो न' बांबो गैयामोन
ओं
गस्ला आरि जि जोमबो गैखायामोन ना जानो आदार बयस गोथां गोथांसो जायोमोन नालाय
ओं बिब्दिनो जंजों माबाजों ओं।
ओ
माने बिसोरो माखौ जायोमोन बेखौ मिनथियामोन मिथियामोन आरो।
औ बि आरो माखौ जायो बिनि गोथावा माबायदि टेस्टा थावनाया बेखौबो मिथिबावामोन माने बिसोरो उम
बेखौ गाबा मा जागोन एखौथ' माने साल स्लाबनो हायामोन आरो मा सानामोन आरो बिसोरो।
औ बिदियावनो गोबां मानसिफोरा थैदों होननानैबो मिनथिदों आरो लेखाबो मोनो आरो दा बेसेबां सैथो बेखौथ' मिथिलाना।
ओ मा थैखागोन मानो मोनोला बिसोनि जानाय लोंनायानो बिसोरो गोथां गोबां जायखौ जों मानसिया जायोब्ला जोंनि देहायाव गाज्रि रोखोमनि गाज्रि थाथारि खालामो बेस जों बेखौनो जायोबा
औ आरो माखौ जाबा मा जागोन जेबो मिथिस्लाबा बिसो सोरो
औ गोथां गोब्राब बुसथु जाजायै बुस्थुखौनो जायोमोन बिसोरो सावनाबो जानो रोङा संना जानो रोङा आरो गोजां बोथोर समाव जि गैया जोम गैया हाग्रा बिलाइ गाननानै सोलिबोनाय
आरो न' गैया दंफां दनदरफ्रावसो थायोमोनबा औ डाक्टार एरिफोरबो गैया नालाय माबा मोनसे बेराम जायोबा
ओं ओं आरो हाग्राया थानाय नङा बुहुत बेमार बायदिफोरा जिब जुनारनिफ्रायबो सनदेरोना थाम्फैफोरा बिसि बिनि अरनाया बेनाव थांगोन बेनाव अरनाय ओम बेफोरनिफ्रायबो बारो
दाव सनदेरसिगोन ओं
ओं बै फोयबायदि समफावबोथ' जोंफोथ' सोलिनोनो हानाय नङा मोन आरोना
औ दा जेनेबा जोंहा साननो हनो रोंनायबो जाबाय बुजिनो हानायबो जाबाय नालाय
ओं गासिखौबो जों गावनि गोसोबायदिनो ओम
औ सलिनो हा गौमोनदां जेनेबा बे थासारिजों जों लोगोसेसो जाखायो नालाय।
ओं
मोजां थासारियाव मोनफैबाय नालाय ना
बैफोरबायदि थासारि दाफोर फैफिनबाथ' आरो गस्लाफोर गैया बायदिसिना गैया होननानै गानो मानसिफ्रा मिनिगोनसो
दानि दिनावथ' आरो बिदि जाथावैबो नं नंखाला मानो होनोबा बिगियाना गोबां जौगाबायना औ जों नांगौ होनबानो गोबां रोखोमनि गोबां मुवा बेसादफोर दिरुननो हायो गाननाय जोमनाय दिरुनो
गाव गोसो बायदि जि गावनि गावनि आखाइफोरजोंनो बानायनानै गाननो हानाय जोमनो हानाय जाजोब्बायना
औ अ बिसोरबो सिगाङाव बुज बुजियामोन नालाय एसे एनै बिदिनो माखौबा मावनानै गावसोर दुखु खस्थ' मोनबोबा अ बिदि बदि मावबा बेबायदि जायो होननानै माने इदिसो सोलोंबोदों आरो गोदोनि मानसिफ्राबो
ओं
दाबोथ' जों माबा मोनसे गोरोन्थि मावबा अ बिदि मावबा बिदि जायो होननानै मावालासिनो थायोना।
उम गोरोन्थि मावबा साजा मोनो एफोरबायदि ओं
बेबाय नो आरो इसोरबो। बुंनो थाङोबा
ओं सोलायबोबायथ' आरो
अं दाथ' सिगांनि जों रुजुनानै नायबा औ हा आरो अख्रांनि फाराग होननानैसो बुंजायो ने
ओं
बिदि जागायजेेननाय मुगा आरो दानि मुगाखौ रुजुनानै नायलायोबा
ओं माने बिस सिनि सोलिनाय माबाफ्रा गोदोनिनिफ्रा बोरैहाय फोरबायदि मान बोरै मानसि गुदुं जानाय माने साननो गोनां आरो ना
औ साननो गोनांथ' आरो
बोरैहाय जोनोम जागोरनाय? नानिफ्राय सोर बेफोरबायदिखौ ओमफाय बोरै रोंबोखो माने ओं
औ औ ओ मानसिखौथ' मोख्रानिफायनो जोनोम जादों होननानै मोनबोदों लेखाफ्राव। सिगाङावहाय मोख्रा सोमोन। होननानै मिथिदों ओं माने हम'सेफियेनस होन्नाय मासे इदि जुनारनिफायनो माने मान सियाहाय सोरजिदों होननानै लेखाफ्राव मोनो आरो दायो।
उम
निफ्रायनो लासै लासै सल'फ्रावबो खोनालाय लाङोना माबा मोख्रानि लान्जाया हुथ्रुद हुथ्रुदनो जलांना मानसि जादों होनाय
ओं बेसेबां सैथो बेफोरखौथ' मिनथिला
औ माने बे सल' बाथाफ्रावस इदि मोनो आरो। खिन्थु ले खायावबो मोख्रानि फायनो सोरजिदों सोमजिदों होननानै मोनो आरो होनबाबो बेबायदि औ फु थ्रुदनानै लानजाइ जनानै जादों होननानै मोना आरो
गासिबो सल'बाथा सल' मा फोर बे बायदि जाजोब्बाय
औ माने बिखौनो सल' खालामलांबाय आरो मानसिफ्रा।
औ बैफोरखौ आरो लिदनानै दोनबोनाय ओं लिदनानै दोनबोनो हानाय बिसा माबाबो गैया। मोन नालाय दा दा जेसेबां गोरों गोरा मानो ओंखारदों बिसोरसो माने सारखांनानै गोसोखांनानै इफोबायदि गिदिर गिदिर सान्थौगिरिफ्रा लिदनानै गालांबाय जेनेबा सल'बाथ थाय फोरमायलांबाय आरो बिसोरो।
नङाबाथ' गोबां ओ जेंना जायोमोन। बेबो बे मा खासे लिरगिरिफ्राबो बेसिबां बांबा मुगानि उनाव सो लिरनो रोंनाय जाफैदों। नङा होमबा?
ओं बै समाव माने गैखायामोन उम।
जेबोखौनो रोंखायामोनबा बिसोरो राय्लायनोनो रोङो ना मानो रोङो। औ दाबो टिभिफ्राव होयोना हाग्रानि मानसिफोर रायलायनायखो ने
ओं
बुजियै ओ ओ होननानैसो रायलायला बायोमोन ने
हो‌ हो फावफोरजोंसो रालायोमोन फाव फेसन
औ
बोरैबा नायनोबो सुखुवाना ओं नायनोबो सुखुवा ओमफाय बिसोर गोदोनि मानसिफोरफोरखौ द'
दानिजोंलाय बहा गोरोब
ओं दाथ' आरो गोबां महर मुस्रिनिफ्राय लानानै माबायदि माबाय बि मानसिफोर उजिक हो
देलायनाय फोरखौबो नायजाला गाननाय जोमनायखौबो नायजाला।
हरजों हर हानथिनाय गेजेर ससेफोरावबो माने जोंनि आबै आबौमोननि समावबोथ' ओरैनो दख'नाफोरल'सो गानोमोन गस्लाफोरथ'
औ औ गस्ला गैयामोनथ' आरो
गस्ला गाननो मोनामोन जोङो गोदै। होलायो माथो दिसिना बि ओं माबा गामसाफोरखौसो साखाला बोमोननो।
ओं ओं
दासो सोखो मोखो गाननानै गाननो बिबा गो जोंनि आबै आबबा बिदि होनो दा गोसो बायदि जों मोनबोआखै गोदो जा गस सा गैयामोन होननानै
साननो थाङोबा गोमोथावबो जायो ने
ओं गोमोथावथ' आरो माने बोरैबा दानि दानि मानसिफोरनि माबाफ्रा। बेल लेक जास्राबाय आरो
बेलेग आं साननो हाथावै जाबाय आरो
बुहुमानो समायना महर जाखांनाय बायदि जालायलायबाय।
अ जाबायथ' आरो
आरो उनाव ओं ओं
मालाबा सावरायनोसैलाय ने।
औ दे